होमबा नोंथां
गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नामा
आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा ओ मैगं थाइगंनि सायाव बुंनो सान्दों आङो
दे नोंथां जागायदो
मैगं थाइगंनि सायाव बुंनो सानो आं मैगं थाइगं मैगं थाइगंआ जाहैबाय मा ओ मोनसे ओ आदार जानाय बा मोनसे आदारखौ ओ मुजिहाबहोनाय जाग्रा आदार होननानै बुंनो हायो मैगं थाइगंनि गेजेरजों जोङो स्वादखौ नागिरो ओं ओम ओंखाम जानाय बेफोरखौ बेफोराव बा रुथि जानाय बेफोराव मा ओंख्रिफोरखौ जोङो सुवादनि थाखाय जानाय जायो बे सुवाद खौ मोनोब्ला जोङो बांसिन ओ जानो हायो बा गोथावसिन मोननो हायो बिनि थाखायनो जोङो बैफोर थायगं बेफोरखौ मोजाङै मोजां संनानै जायो आरो दा बे मैगं थाइगंआ अबेनिफ्राय फैदों बेसो दा मैगं थाइगंखौ जोङो ओरैनो हाग्रानिफ्राय मोनो ना ओरैनो बायदिसिना मुवा बेसादनिफ्राय बानायना मोनो बेफोरबायदिखौ साननांगौनि खोथा फैयो जाय माखासे मानसिया बिनि थाखाय बुंनोसै आङो खि मैगं थाइगंआ जाहैबाय मा जोङो सुबुं माहारिया जाहैबाय बेखौ आबाद खालामनानै मावनानैसो मोननाय जायो आरो बे सो आबाद मावनानै मोननायनिफ्रायसो ओ मैगं थाइगंखौ जोङो मोननाय जायो बे मैगं थाइगंखौनो जोङो मा खालामनांगौ जेब्ला मैगं थाइगं खालाम नागिरो बिनि जोङो जोलै बेगरफोरखौ दोननानै लाखानांगौ बे ओ जोलै बेगरफोरखौ दोननानै जेब्ला गायनांगौ एबा सम फैयो बोथोर फैयो दैज्लां समावहाय माबायदि गायनांगौ बा मेसें बोथोरावहाय माबायदि ओ गायनांगौ माबायदि मैगं फोनांगौ बेनिबो जोंहा बोथोर बाय बोथोर थाखायो बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन बेखौ ओ हाखौ जेब्लायबो सिगाङाव एवनानै लानांगौ मोनसे मैगं फोनो थाखाय जोङो मोनसे बारि बेयाव ओ हाफोरखौ आराम एवनानै लाग्रोनांगोन बे एवनायानो जाहैबाय मा जोङो सिगाङाव हाग्रा थानायफोरखौ जोङो साफा खालामनो थाखाय खनसे खारायग्रोनांगोन आरो बे खारायनानै जेब्ला ओ सिंनि रोदाफोरा फैफानानै बै हाग्राफोरा रानजोबो अब्ला बेखौ जों हासिनजों हनानै गारनांगोन आरो बेखौ हाग्रा गैयै मैला गैयै साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोंङो हाखौ ओम बिदिनो फिरिसे फिरिनै खालामना हालेवबावनानै फोमोननायसिम लांनांगोन आरो खालामनो हागोन। बै बेगरफोरखौ जाय जोलै दोनदोंमोन बेखौहाय जोङो ओ सोमनानै दोननांगोन सोमनानै दोननानै जेब्ला ओ हस हरनाय जायो होमबा बिनि उनावहाय जोङो बै मोननाय हायावहाय बेखौ फोनानै बै आबादखौ खालामनो हागोन आरो बे आबादखौ जोङो ओ मा खालामनांगोन मोजाङै मोजां जोथोन लानांगोन। नङाब्ला जोङो माखासे आबादखौ बा जोलैखौ बुथारग्रा बेफोरबायदि माखासे एम्फौफोर थायोबा। माखासे बायदिसिना हाग्राफोर थायो बेफोरखौबो जोङो दिथा लाबाय थानांगोन। जोङो सानफ्रोमबो बेफोरखौ जोङो। थाल लाबाय थानांगोन आरो। जेब्ला देरजासिम मोनजाजासिम जायो बायदिसिना ओ मैगं थाइगं मानो जा जेखुनु जाया बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बैफोर हाग्राफोरखौबो जोङो सान लाखानांगोन। बिनि थाखायनो जोङो जेब्लायबो बै ओ मैगं खालामनाय जायगा दैयावहाय जोङो बे मैगंफोरखौ जोथोन लानांगोन। एखमबब्ला समाव जोङो गोबोरखि हासार होनांगोन। माखासे रासायनारि हासारफोरबो दंङ' बेफोरखौबो होनो हायो नाथाय बेफोर हासार रासायनारि हासारफोर होयोबा मैगं थाइगंफोरा माखासे केमिकेल गोनां माबा माबि जायो। नाथाय बेनि थाखायनो जोङो माखासे गोबोरखि हासार बा न' बानायनाय हासारफोरखौ होयो साबसिन जायो आरो खोमसे हासार बेफोरखौ होयोब्ला। दा जोङो मैगंखौ गायनाय प्रसेसखौ खोन्थाबाय बा मैगंखौ माबायदि खालामो बेखौ खोन्थाबाय दा माबायदिखौ गायनांगौ दा जोङो मैगं गायनाया जाहैबाय मा माखासे गोजां बोथोराव मोनग्रा मैगंफोरा जाहैबाय मा आलु दङ', आलु, लाइ, लाफा, मुला, बेसर, बेफोरखौ फोनो हायो गायनो हायो। बेफोर मैगंफोरा जाहैबाय मा माखासे मैद्रु जायखौ जोङो मा होनो लाइ लाफा मुला बेसर बेफोरखौै मैद्रु जानो हायो। बेफोर बेफोरखौ जोङो बिलाइफोरखौ खानानै जानाय जायो। आरो मुलाया जाहैबाय मा सिङाव बेदर थांग्रा आरो आलुआबो बेदर थांग्रा गाजर दङ' गाजराबो सिङावबो बेदर थांग्रा बेखौ जेब्ला हा सिङाव ओ बेदरा गिदिर गिदिर थाङो अब्ला बेखौ फुनानै बै बेदरखौ जानाय जायो आरो। बे आलुफोरखौबो बेबायदिनो खालामो जोङो बिलाइफोरखौ जानाय जाया आलुनिखौ आलुखौ जोङो जेब्लायबो जे समावनो जोङो आलुखौ जानाय नुनो मोनो बे आलुखौ बिनि थाखायनो बयबो गायो आलुआनो जाहैबाय मा सबसे सुबुंफोरनि थाखाय सानफ्रामनि गोनांसिन आरो। फाजाबो जायो लाब्रा जायो जे जांखि जाया जाया मानो बे ओंख्रिबो जानो हायो। दा बेनि अनगायैबो जोङो। माखासे दैज्लां बोथोरावबो मैगं थाइगं बेफोरखौ मोननो हायोमोन बे मैगं थाइगंफोरा जाहैबाय जोङो जोगोनार मोननो हायो खुमब्रा मोननो हायो लाव मोननो हायो। मान लाग्रा बेफोरो मान लाग्रा मैगं दा बे मैगंखौ मा मान लाग्रा मैगं हिसाबै बेवहाय फिथाइबो थायो दा बे मानलाग्रा बिफांङाव जोङो बिजौखौबो जानो हायो बिनि मान लाग्रा जाय लाइफां बेनिखौबो जोङो बोस' बस' बिनिखौ मैद्रु हिसाबै जानो हायो। आरो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बिसोरो फिथाइ थायो। बेखौ जानला होनानैसो खालामनाय जायो नङाबा जोङो बै फिथाइफोरखौ लाखिनो हाया जायो बिनि ओ बिलाइ बिफांफोरा लाखिनो हाया जायो बेनि थाखायनो बेखौ औवाफोरनि जांसि एबा जानला गिदिर गिदिर बानायनानै बेवहाय मानला होनांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय बै जोगोनार खुमग्राफोरा जेब्ला फिसानिफ्राय गिदिर गिदिर जाबोयो अब्ला बियो ओ बेवहायनो दिन्दां दिन्दां जानानै फिथाइया थायनांगौ जायो आरो बेबायदि खालामोब्ला ओ बांसिन साबसिन महर जायो जाय लावफोराबो गि- गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जायो आरो जोगोनारफोराबो गिदिर गोलाव महरनि जायो। आथ बेफोरबो गोबां रोखोमनि थायो अबेबा लावजे ओ लावजेंबो थायो लावाबो थुमफ्रुथुमफ्रु- थायो गोलावबो थायो आरो ओ जोगोनारा बिदिनो लावजिर लावजिरबो थायो। आरो गोथुमफ्रुबो थायो गलबो थायो गल महरनि जायो। आरो ओ लावाबो बेबायदिनो गोलाव गोलाव, दा आंनि बुंनाया बेनोसैखि जा जेसेबां मैगं थाइगंनि माखासे आं सावरायनांगौ गोनां दंमोन बेखौ आङो बुंनाय जाबाय दा नोंथाङा माबाफोर आइजोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नामा?
औ नोंथां नोंथांनि बे मैगं थाइगंनि सोमोन्दै ओ गुवारै फोरमायनाय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आङो आङो जोबोद बुजिनायबो मोनदों। आङो नोंथां मोनसे आयदानि सायावसो आं सावरायनो नागिरदों आङो औवानि सायाव सावरायनो नागिरदों। जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिमाव औवाया एबा जोंनि बर' हारियावहायो मा मा ओ हे मा मा खामानियाव हेफाजाब होयो एबा मा मा खामानिनि थाखाय सोलियो आं बेनि- सोमोन्दै सावरायगोन नोंथांनि सिगाङाव। ओ गिबियावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोंहा औवा गुबै दङ औवा- थेरे आरो औवा बुरखा दङ आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि औवाफोर दंबावो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै सुबुं बर'नि ओ मोनसे गाहाय बाहागो होननानै जों बुंनो हागोन औवाखौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोनोम जाजेननाय लोगो लोगोनो सासे गथ'खौ जोङो नारा हास'नो थाखायहाय बेखौ ओ औवानि खाथि सैनानै जोङो गोफार एबा गोबौ खालामनानै जों बेखौ हास'नाय जायो बिनि उनावहाय बे गथ'खौ जोंङो संग्रायाव फुथुनाय जायो बे संग्रायाबो जाहैबाय औवानिनो मोनसे आगजु बेवहाय जोङो औवाखौ खाथि फिसा फिसा सैनानै बेवहाय हेबनानै गल खालामनानै आरो रुगुं रुगुंखौ मोनसे ग-आ-ग ए एसे गिदिरजों खानानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो जों बेजों संग्रायजोंहाय जोङो माइरं जावनाय जायो माइ दं आरो ओ माइ बेफोरखौ जोङो साव साय साय माबानाय जायो ओ जावनाय जायो। ओ बेयावहायो माखासे मैला एबा दाखोरफोरखौहायो जावगारनो थाखाय जोङो बे संग्राइखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा दं बौवो ओ सान्द्रि सान्द्रिखौबो जोङो ओ बेयावहाय गु गब्लं गब्लुंं खालामनानै जोङो सालिनाय जायो माइफोर जेरै सबाय सि सिबिं बेफोरखौ जोङो सालिनाय जायो बेवहायो ओ गाज्रि मुवा बेसाद एबा मैलाफोरा बेयाव हाबलांनानै मोजांङा थालांङो जों बेबायदियै बासि सिनाय जायो सान्द्रिजों। आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो औवाजोंनो जोंङो गोबां रोखोमनि मुवाफोर बेसादफोर जोङो बानायनानै लानो हायो। जेरैहाय जोङो ना हमनो थाखाय एबा ना गुरनो ना सानो बेफोराव जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो। जेरै जोंहा ओ गिबियावनो हमनानै लानो हायो सेन सेनखौ जोङो खाथि फिसा फिसा सैनानै हेबनानै गल गल बायदि खालामनानै बेजों गुदुं हाबग्रा मोनसे एबा मोननै दोननो हायो आरो गुदैजों जोङो बेयावहायो ना हाबग्रा आरो जिं जिंनि गब्लंजों जोंहा ना बरंगा जोंहा बेबायदि हेबनानै जोङो बेवहाय दै दै आयथिंसे एबा आयथिं आफा थालासे जों बिदि दैयावहाय जोङो बेखौ सानानै जोङो ना हानानै जानाय जायो बेल' नंबावा जोंहा जों बबावा आरोबाव ख'खा ख'खाखौ जोङो ओ औवा गु गंसे लानानै खाथि सै सैनानै बे औवा गंसेखौनो गोलावै खाथि सैनानै जोङो बेवहाय ब्रै ब्रैयैनो एसे ना हाबलाङै बायदि हेबनानै बेवहायो ओ नाखौ सानाय जायो आरोबाव दंबावो जोंहा ना लाग्रा खबाइ खबाइखौबो जोङो मोनसे दैहु बायदि महर होनानै बेवहाय खाथि फिसा फिसा सैनानै हेबनानै ना दोनग्रा हिसाबै जोङो एबा ना गुरनाय एबा ना सानायाव जोङो लाग्रा हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो जोंहा आरोबाव जो जोंहा हिन्जाव माहारिफोरनि ना गुरग्रा हिनजाव माहारिल' नङा हौवाफोराबो गुरनो हायो जेरै जोङो बेखौहायो दै फिसा फिसा एबा दुब्लि फोथारफोराव जोङो थांनानै बेवहाय ना गुरनाय जायो बेखौहाय मोनसे ओ हखांग्रा बायदि जोङो महर होनानै बेखौ औवाफोरजों हेबनानै बानायनाय जायो। बेनि अनगायै जोंहा मोनसे गिदिर गिदिर खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरैहाय जोंहा दानि दिनावहाय बुंनो थाङोब्ला गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनो थाखाय जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो। बेयावहाय औवाफोर नङाब्लानो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरा जाया होननानै हमनो हागोन बेवहाय औवानि गोनांथि गैयाब्लाबो बेवहाय औवा माखासेखौ सुंथानानै जोङो स्मिट लुखोनाय जायो। औवा नङाब्लानो जाया होननानै जों बेखौ बुंनो हागोन आरोखि। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जोङो न' लुनानै हथाबै बे न' लुनायाव जोङो औवाखौनो बाहायनानै लुनाय जायो जोङो खुनथियाखौ गिबियावनो जोङो औवा बुरखाखौ बाहायनाय जायो औवा बुरखाया गिदिर जाद जायनि थाखाय जोङो बेखौ खुन्सेया महरै बाहायनो हायो आरो गोरासिन रोजासिन होननानै जोङो फियो आरो नुनोबो मोनो। मानो होमबा जोङो बेखौ गोरासिन आरो गोबाव जोरनायनि थाखाय जोङो बेखौ खुनसिया म महरै बाहायनानै गायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बेयाव गोजौआव मुदा खालामनो थाखाय जोङो औवाफोरखौ खाथि सैनानै बेवहाय माखासे दुरुंफोरजों एबा गुनाफोरजों खानानै बेवहाय आरामनो ओ मोनसे बेराफोरबायायदि खालामनानै जोङो बेवहाय गोजौआवआव मुदा खालामनानै होनाय जायो आरो बेवहायनो थिं एबा प्लास्टिकफोरखौ जों खानानै न' लुयो आरो बेल' नङा जोङो इन्जुरखौबो जोङो औवानि हेबनानै जोङो ओ बेवहाय हाजों लिरलानानै जोङो लायो। बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आरोबाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आबाद मावनायावबो जोङो बेखौ औवाखौ बाव बाहायनाय जायो जेरैहाय जोंहा जुंगालखौनो हमनानै लादो जुंगालखौ जोङो औवा नङाब्लानो जाया औवाखौ जोङो गंसे जखानै सुनानै बेवहाय गब्लं खालामनानै मोसौ थाग्रा एबा मोसौनि दुरुं खाजाग्रा हिसाबै जोङो गब्लं खालामनानै बेयाव खाथि सैनानै सोनाय जायो आरो बे खाथियावनो औवा दिरुं खानानै मोसौखौ सोनानै बेखौ खानाय जायो बेखौनो जोङो जुंगाल होननानै बुङो आरो खासिनि बुंनो थाङोब्ला जोंहा खासिनियावबो जोङो बिनि बिखुङा औवानि जायो बे बिखुंखौ औवानि खालामनानै आरो बैयाव मोनसे बाथामनि थागोन बे बाथामनियाव जोङो गब्लुं फिसा फिसा खालामनानै खाथि सैनानै गोफोर गोफार खाथि सैनानै दोननाय जायो आर ओ बेवहाय दोनाय जायो आरो बेजोंनो जोङो दाखोरफोरखौ साफा खालामो। बेनि अनगायैबो आरोबाव दंबावो जोंहा आबाद मावनायाव आरो जोङो बाहायनो हाबावो जेरैहाय हाय जोङो ओ बैसां ओरि होनायाव जोङो बाहायो जेरै खुमब्रानि बैसां आरो बुंनो थाङोब्ला खुमब्रा फोरला थाइबें जों बेफोरनि बैसांफोरखौ जोङो होनानै बेवहाय मानला होनाय जायो बे मानला होनायावनो जोंहा आबादफोरा मोजां मोजां थायो। आरो बेफोर बुस्थुआ हायाव माला होननानै जोङो थायनो हाया हायाव माल लायोबा जोङो हायाव बिब फिथाइफोरा सेवनानै थाङो होननानै जोङो मिथियो एबा नुनोबो मोनखायो। बेनोसै आरोखि आंनि बुंनांगौ खिनिया औवानि स